अ नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
आं नै दासो जाखांनानै ओरैनो जिरायग्लांनानै दङ।
नंगौना? होमबा नोंथांजों मोनसे सावरायजागोन नामा आं मोनसे बाथ्रा लानानैसो नोंथांनाव कल खालामदोंमोन।
औ औ रायलायजागोन दे।
रायज्लायजागोन ना?
ओं
औ दा होमबा बाथ्राखौ सावरायनो साननाया ओरै थारमाने ओ गेलेमुनि सायाव आं नोंथांजोंनो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो होननानै बे कलखौ खालामनाय जादों।
औ
दा गेलेमुनि सायाव जोंहा गोबांथार जोंनि बर' समाजाव माखासे गेलेमुफोर दङ‌।
औ
दा बेफोरनि बर' समाजनि गेलेमु गेलेमुनि अनगायै बिदिनो बर' समाजखौ लाफानानै बिदिनो जों जोलुर गेलेनाय बेबायदिनो भलिबल गेलेनाय आरो गुबुन गुबुन गेलेनायफोरखौ जोङो जोंनि नैबे हादाबावल' लाखियालासिनो जों बोरै मा मोनसे राहा लायोब्ला जों गेलेनायखौ गोजौ फारसे लांनो हायो दा बेनि सायाव आङो नोंथांजों बाथ्रा सावरायनो थाखाय बे कलखौ खालामनाय जादों। दा नोंथाङा जोङो गेलेनायखौ माबोरै खालामोब्ला आरो मा माखौ जोङो गेलेयोब्ला जोंहा मुलुग दरबाराव लांनो हायो आरो जोङो गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ बोरै सिनायथि होनो हायो बेखौ नोंथांनिफ्राय आङो फंनैसो बाथ्रा मि थिहोनो लुबैबाय।
औ गेलेनाय होनोब्लाथ' जों उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोदों नङा होनबा? ओ खारनाय बारनाय जों बयबो उन्दैनिफ्रायनो गेलेयो आरो
औ
बल जोनाय क्रिकेट गेलेनाय बेयो उन्दै सम समनि गेलेनाय नाथाय नोंथांनि बुंनाय बादिब्ला ओ जों बेफोरबादि गेलेनायखौ बा बेफोरबायदि हुदाखौ जोङो मारै मुलुगनाङैनो जोङो प्रेजेन्ट खालामनो हायोबा मुलुगनाङैनो जोङो मोरै बेखौ ओ
गोसार होनो हायो
सार होनो हायो बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनो सानो जों जों गेलेगिरि हिसाबै प्लेयार हिसाबै सासे मोजां डिसिप्लिन प्लेयार जानांगोन नोंथां गिबियावनो सासे ओ गिबियावनो सासे ओ गेलेगिरिया मोनसे डिसिप्लिन बेहा मोनसे आब्रुथि गोनां जानांगोन बियो गावनि ओ गावनि गेलेनायखौ
औ
गावनि गेलेनायखौ लाखिबाय थानो बियो माखासे गावनि खामानि मावनाय बा मा गावनि एक्सारसाइस बा गाव बे गेलेनायजों नांथाबबाय थानांगोन
औ
अब्लासो आरो माखासे ओ गाज्रि हुदानिफ्राय बियो बा माने गावखौनो गोजान दोननांगोन जेरै फुटबल गेलेयोबा गोबां स्टेमिनार नांगौ जायनि जाउनाव जों गोबां स्टेमिना नांगौबा जों गोबां एक्सारसाइस खालामनांगौ नङा होनब्ला
औ औ
सा-सासे गेलेगिरिया गोबां बिबांनि जु दि जौ लोंनानै सिग्रेट सोबनानै गावखौनो दुरबलथा खालामनानै लायोब्ला बेयो मोनसे दिसिप्लिन बा मोनसे आब्रुथि गोनां सासे प्लेयार जानो हाया दा बे-बेखायनो सासे प्लेयार जानोबा मोनसे डिसिप्लिनजों थांनांगोन अब्लासो बियो गावनि गेलेनायखौ गोजौ फारसे लांनो हागोन दा दा बेयो जाबाय सासे प्लेयारनि कुवालिटि जानांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि समाज आवबो माखासे बेयो माबा ओ बिबान दङ बेफोरखौ प्रमट खालामनायनि थाखाय जोंनि समाजाबो जिखुनु ओ माबा मोनसे फोरबो जाबाल' ओ खेला दुला होनाय बे फोरबायदि होआलासिनो बोसोराव खेबसेल' हो ओ खेला लाखिया लाबासो लासिनो माने सम सम
औ
सम सम माने लाफ्लेबाय थानांगौ जोंनि समाजाव आरोखि समाजावबो लाफ्लेबाय थानांगौ आ रो जोंजों लोगोसे समाजजों लोगोसे जोंनि ओ हा ओ जोंनि मा होनो जोंनि माखासे एस'सियेसनफोर थायो बा ओ गेलेग्रा बिफाननि माखासे गभर्नमेन्ट माबाफोरनिफ्रायबो माखासे अफिसियेलफोर थायो जायखौ स्पट्स स्पटस लाइननि मानसिफोर थायो दा बेफोरबादिया माने जों एसे गेलेग्राफोराबो माने बैफोरबादिजों एसे कन्टेक्टाव थानो सोलोंनांगौ आरो कि माने जों ओ गेले गेले सोम मोनसे जायगायावल' गेलेसोमबाय थायोब्ला जों जानाय नङा गुबुन एसे दावगानानै बै ओ एसे कचिंफोर लानो नांगोन जोङो जायखौ जोङो उन्दैनिफ्राय सोलों बोनानै मोनजोबनो हाया। कचिंफोर लायोब्ला मोनसे गायदेन्सआव जुदि जोङो प्रेकटिस खालामोब्ला निसय जोङो एसे
औ औ औ औ आरो सासे गेलेगिरि हिसाबै जोंहा गायदेन्स खालामबा थाखाथारनांगौ नङा होमबा नोंथां औ
गायदेन्स- गायदेन्स नङाबा जोंहाया दा बेखौ ओ जोंनि समाज आरो जोंनि निजे बिमा बिफाफ्राबो सापर्ट खालामनाया गोनांथार बेफोरबादिनो सासे नोंथाङाबो एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौ माबादि लां बाव औ औ बे बाथ्रानि सायावनो
औ औ नोंथाङाथ' मोजां मोजां बाथ्रा बुंबाय नोंगौ। सासे मोजां गेलेगिरि जानो थाखाय बा सासे गावखौ सिनायथि गेलेगिरि खालामनो थाखाय जोङो गिबियाव गाव मोजां जाग्रोनांगोन।
औ
नोंथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों बाथ्रायाथ थारैनो सैथो सासे गेलेगिरिया गेलेगिरि जाब्लाल' जाया।
औ
गावनि मेन्टेलिटियाबो थिग जानांगोन गाव फिजिकेलि फिट जानांगोन। देहायै मोखाङैखौ मोनसे थागद थासारियाव थाब्लासो जोङो गावखौ सिनायथि होनो हागोन बा गावनि गेलेनायखौ ज गोजौ फारसे लांनो हागोन दा बेयावहाय जोङो गावनि देहाखौ जथ्न' लायालासे गाव जेनेबा गाव मिथिखासेयावबो बेबायदिनो बाहायजायै मुवा बेसाद जेरै, थांखु, बिरि, जौ लोंनाय बायदिफोरखौ बाहायोब्ला जोंनि देहाया खहा गोनां होननानै जों मिथिखागौ। दा सासे गेलेगिरि हिसाबै जोङो बैफोरखौ जोङो बाहायनो मोननाय नङा। बैफोरखौ बाहायनायनिफ्राय जों जानगार जानांगोन अब्लासो जोङो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हागोन‌।
औ
दा जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोदो-गोदाय गोबां गेलेनाय दङमोन। नाथाय बैफोर गेलेनाया दिनैनि समाव गोबांथार गोमाबोनो हमबाय। आरो जों जोंनि समाजाव बैफोर गेलेनाया जोङो जोंहा गैया जाबोनो हमबाय
औ औ
दा बेनि सोलायै आथिखालाव जोंहा गोबांथार बेफोरबायदि गेलेनायाव बाहागो लायाब्लाबो जोंहा क्रिकेट गेलेनाय आरो जोलुर गेलेनाय बे मोननैयावहाय जोङो मइेन फकास खालामनानै जोङो बांसिन गेलेनायखौ नुवा गेलेनायखौ नुगासिनो दङ जोंनि हारिनि सुबुङा गेलेयाखैब्लाबो जोंनि हारिनि सुबुङाबो फोर गेलेनाय बेखौ थुलुंगा हिसाबै मोनसे थुलुंगा हिसाबै जों लागासिनो दङ आरो। नुदोंबो जोंहा क्रिकेट गेलेनाय हिसाबै जों बर'फाव फ्राय बांसिन सुबुङानो क्रिकेटखौ गेलेनाय जों नुनो मोना।
औ
दा क्रिकेटआव जोंहा जोङो नाहरोब्ला जों नुयो भारत हादरनि जानानै जोंहा गोबांथार गिदिर- गिदिर गेलेगिरिफोरा
औ
गावखौ कान्ट्रिजों हा- हादरजों लोगोसे गावजों लोगोसे हादरसाजों लोगोसे गावनि जिल्ला गावनि गामि आरो गावनि मुंखौबो गोजौ थाखोआव लांनाय जोंनि गेजेराव गोबां बिदिन्थि दङ जोंनि भारत हादरनि जेरै सचिन तटेडुलकार जोङो जायखौ गड अफ क्रिकेट होननानै मिथियो
औ नंगो नोंथा
दा बेफोरबायदि जानो थाखाय कर्ट अफ क्रिकेट बायदि जानो थाखाय जोङो बैफोरखौबो उन संहरनांगोन जोंनि गेलेगिरिफोरा गड अफ क्रिकेट बायदि जोङो माबोरै जानो हागोन आरो जोंहा आथिखालाव गोबांथार जोङो किं हिसाबै लायो जेरै बिराद कलि हिटमेन हिसाबै जोंहा रहित शर्मामोनखौ जोङो उनसंनो हायो दा बैफोर जोंनि भारतनि गिदिर गिदिर गेलेगिरिफोरखौ जों उसंनो हायो दा बेबायदिनो क्रिकेट गेलेनायाव जोंहा सोनाब बंग'निफ्राय आथिखालाव जोंहा गोबां थार मुं आरजिनो हागासिनो दङ बैभब सुरिया भानसि होननानै जों जायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों मिथिगासिनो दङ दा बिथाङा गोबांथार बेबायदि रेकर्डफोरखौ दिनैनि समाव ब्रेक खालामगासिनो दङ मोनफानि उनाव मोनफा सिफायगासिनो दङ दा बै बैबब सरियाबानसि बायदि जे जिबा बोसोर बैसोनि सासे गथ' बायदि खुदिया बायदि जोंनि समाजनि सुबाबो जानो हायो नामा दाै बिथांमोनखौ जोङो उनसंनांगोन बिथांमोनबायायदि जों जानो हायो नामा बिथांमोनखौ जों फल' खालामनांगोन क्रिकेटनि बेलायाव बेखिनि दा जोलुरनि बेलायाव जोंहा गोबांथार जोंनि बर'निनो गेलेगिरि दंमोन जोंहा बै समाव नङा होमबा दासिमबो जोंहा गोबांथार गेलेगिरि जोंनि
दासिमबो दङ नोंथां जेरै हलिचरन हलिचरन हलिचरन दङ औ बिथाङाथ' औ बिथाङाथ' बुंनो था थाङोबा जोंनि बर' समाजनि थरसे अलंबार
अलंबार अलंबार अलंबार जों बुंनो हायो औ दा बै खौबो जोङो उनसंनांगोन स्पर्टसनि बेलायाव जोङो हलिचरनमोन बायदिखौ जोङो अनसंनांगोन जोंनि उन्दै उन्दै गेलेगिरिफोरा बिथांमोनखौ जों फल' खालाम खालामनांगोन बिथांमोनहा माबायदि जायो माबायदि थायो आरो माबायदि प्रेक्टिस खालामो जों बैखौबो एसे फल' खालामनांगोन बिन'द ब्रह्ममोन गोदोनि जोंनि बर'निनो सासे गिदिर गेलेगिरिमोन बिथाङा बिनद ब्रह्मआ दा बिन'द ब्रह्ममोन बायदिखौ जोङो उनसंनानै गेलेयोब्ला दा हरलिचरननबादिखौ जोङो अनसंनानै खेलाखौ मोजांथारै गेलेयोब्ला जोङो फुटबल आरो क्रिकेटनि गेजेराव जोंबो बर'फ्राबो गावखौ मोनसे सिनायथि होनो हानाय मोनसे थासारिसिम जों सफैगोन दा जोङो जोंनि नैबे हारिनि गेले गेलेनायफोराथ' जोंहा गोबांथार गोमालांनो हमखाबाय दा बैफोरखौबो जोङो बोखांनो थाखाय जोङो मोनफानि उनाव मोनफा हाबाफारिफोर लानानै ओरैनो दोनसोआलासे जोंङो बैफोरखौबो जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव गोसारहयोब्ला आरो जेरै क्रिकेट फुटबलफोरा मुंदांखा जादों थिग बेबायदिनो जोंनि समाजनि बा जोंनि हारिनि गेलेनायाबो मुंदांखा जायो नामा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलनि सानसुमैफोरा जोङो राहा लामा लानाय मोजांथार लानानै होयोब्ला जोंनि गेलेगिरिफोराबो थुलुंगाखां मोनगोन आरो गेलेनो थाखाय आमद जागोन नङा होमबा नोंथां औ जों बेखिनि बाथ्राखौ सावरायबाय दा उननि स समाव जोङो बेफोरबायदि आयदानि सायावहाय सम मोनोब्ला खाबु मोनोब्ला मोजांथारै सावरायलायफिनसै नङा होमबा दा जोंहा समाव जाबाय बिखिनियाव लाखिलायथसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे
औ दे-दे